हेलौ नोंथां
औ औ हेल' औ औ
अ
हेलौ
औ खोनादों ना
औ खोनादों खोनादों
औ जोङो जोङो जोङो मोनसे सावरायनो बेहाय जोङो दावबायनाय
जागोन नोंथां जागोन हागोन सावरायनो हागोन
दावबायनायनि सोमोन्दै ओ आब'आनो एसे फोरमायग्रोदो नामा
अ फोरमायनो हागोन आगै ओ दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जों गिबियावनो ओ बुंनो हायो ओ दावबायनाया मानसिनि जों साफ्रोम मानसिनि थाखाय जोबोर गोनांथार आयदा होननानै बुंनो हायो ओ दावबायनायनि गेजेरजों जों गोबां ओ मिथियि बा खोनाफेरि बा नुफेरि बैफोर जायगाफोरखौ जों नुनो मोनो ओ
औ औ
दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जों गिबियावनो ओम दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम दावबायलांनाय बा हान्थिलांनायखौनो जों ओ बुंनो हायो ओ दावबायनो थाखाय जों दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे ओ हादरसा बा हादरमा बैफोर जायगा फ्राव थांनो थाखाय जोङो गिबियावनो गोबां रांनि गोनांथि जायो ओ आरो मोज मोजां देहानि गोनांथि जायो
औ औ
ओ दावबायनायखौ जों ओ गोबां राहानि गेजेरजों गोबां राहा लामाफोरनि गेजेरजों जों दावबायनो हायो जेरै ओ हा लामा दै लामा अख्रां लामा ओ बैफोरबायदि बैफोर बायदिनिफोर बैफोरबायदि हान्थामेलानि हान्था मेला राहानि गेजेरजों जों ओ दावबायनायखौ लानो हायो जायफ्रा ओ खाथि खालायाव दावबायो बिथांमोनहा न' खाथिनि न'नि गारि बा कार बाइक बा स्कुटि बेफोरजोंनो खाथि आथि खालानि ओनसोलाव थानाय टुरिस्ट प्लेस बा पिकनिक स्पट ओ बैफ्राव दावबायहैनो हायो आरो गुबुन फारसेथिं ओ गुबुन हादरमा बा हादरसा बा हादरसा फ्राव थांनो थाखाय जों गिबियावनो ट्रेन बेफोरखौ खौ सायख'नानै लानो हायो आरो आरो गुबुन फारसेथिं जों ओ गोजानथार जायगा गोजानथार जायगाफोराव दावबाय हैनो ब्रा ओ जों अख्रां लामा जायखौ जों फ्लाइट बुंनाय जायो जों जों दावबायनो हायो ओ बेफोरनि गेजेरजों जों ससे बा दसे समनि गेजेरावनो जों जा टाइमाव जों जा टाइमाव जों ओ सानबा लायोमोन ओ बे टाइमाव जों थाम घन्टा बा ब्रै घन्टानि गेजेरावनो जों ओ अख्रां लामानि गेजेरजों ओ गुबुन दाबसे हादरमा बा हादरसेयाव मोनहैनानै ओ जों दावबायनायखौ नुनो मोनो आरो गुबुन फारसेथिं लैथो लैथोमा बिलोमाफ्राव जों दावबायनो थाखाय बायदिसिना जाहाज फोरजों दावबायनो हायो बेफोरखौ जों नुनो मोनो
औ औ
बिनि अनगायैबो दावबायनायनि गेजेरजों जों ओ बै जायगानि सुबुंफोरनि जानाय थानाय गाननाय जोमनाय सोलोंथाइ बेफार फालांगि खालामनाय ओ बैफोर गासै नुथायफोरखौ ओ जों नुनो मोनो आरो मिथिंगानि बै ओनसोलनि मिथिंगानि समायना महर हाजो हाला बा ओ बायदि सिना नुनो मोनफेरि बा जोंनि ओनसोलाव गै फेरि ओ बै फोर बायदि बुस्थुफोरखौ खौ जों दावबायनायनि गेजेरजों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे ओ गुबुन गुबुन हादरमानिफ्राय बा हादरसानिफ्राय ओ दावबायफैनाय बिथांमोनजोंबो बिथांमोनजोंबो जों लोगो मोनलायो आरो बेनि गेजेरजों जों सावरायलायनानै बा रायलायनायनि गेजेरजों ओ जों गोसोखौ गोजोननाय मोनो नोथां
औ औ औ
आ
औ बेफोरबायदिनो जोङो दावबायनायनि सोमोन्दै जोङो बुंनो हायो
नंगौ नोंथां बेबायदिनो आरो बेबायदिनो आरो ओ स्कुल कलेज आथिखालावथ' जोंनि ओम मोनफ्रोम सु स्कुल कलेज बा इउनिभारसि फ्रावबो जों इयारलि जेब्ला जों ओ दिसेम्बर लास्ट बा जानुवारि फार्स्ट उइक अब्ला दावबायनाय मोनसे हाबा फारि लानायखौबो जों नुनो मोनो आरो बेनि गेजेरजों जों दावबायखांनानै फैनायनि उनाव जों मोनसे प्रजेक्ट बा एस आइ बेफोरबायदिखौ उम बै जायगायाव दावबायनानै मा मा ओ सोलोंखो बा नुबोखो बेफोरनि सा याव मोनसे प्रजेक्ट बा एस जाय बेफोरबायदि लिरनायखौबो जों नुनो मोनो आरो उन्दै उन्दै स्कुलनि गथ'साफोर खौबो जों दावबायनो लांनायनि गेजेरजों उन्दै साफ्रा ओनसोलाव ओनसोलाव नुनायनि अनगायैबो बै ओनसोलाव नुनाय ओ गोबां रं बिरंनि बायदिसिना बिबार बिफां लाइफां बायदिसिना हारिनि सुबुंफोर सुबुंफोरखौ नुनायनि गेजेरजों बिसोरबो ओ गोसोखौ गोजोनग्लायनाय मोनो बा मोजां होननानै आं बुंनो हायो नोंथां नोंथाङाबो दावबायनायनि सोमोन्दै एसे बुंथिनो हागोन नामा नोंथां गोदो माबायदि दावबायोमोन आरो आ थिखालाव माबायदि दावबायो नोंथाङा बेनि बागै फोरमायथिनो हागोन ना
औ औ ओ दावबायनायनि सोमोन्दैथ' आ गोबां खोथाखौनो ओ जोङो दावबायनाय खोथा होनना बुङोबा दा जोंहा बुंनो थाङोब्ला जों सुबुं माहारिया औ गिदिर एसि बायदिफोराव जों गोबां माने जेराव जोंहा गोबां सुबिदा दं बेनि गेजेराव जों दिनै थायो जोङो दावबायनायनि खोथा बुंनो थाङोब्ला दिनै बेफोरबायदिनो गोबां गोदो गोदायनि ओ जोङो बेफोरबायदि समावसो जोङो दावबायोमोन जेब्ला जोंहा जानाय लोंनायनि आंखाल गोदो गोदायनि समाव हमनानै ला जोङो मोनसे ओनसोलाव दङो मोनसे हाग्रा बंग्रायाव जोङो रायजो जाबाय दङ बे जायगायाव जों जाय जाय ओ आंखाल गैया माने जोंनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय जों उदै उदैयाव जोङो जेसेबां जाग्रा आदार नांगौ बेसेबां जोङो जि जायगायाव आदार मोनो बे जायगायाव जोङो थाथयो बा जोङो बेफोरबायदिनो खोथा बुङोब्ला जोङो बे समाव दावबायोमोन जेब्ला बे मोनसे जायगायाव जाग्रा आदारा गैला बा जोंनि थां थानाय जिउ राहा लामाय अब्ला जोङो बेबायदि जायगायावसो दावबायोमोन बे जायगाखौ
नोंगौ नोंथां नंगौ।
हो जाहाथे बेयाव जानाय लोंनायनि जेबो ओ खम जाया बेनि थाखाय जोङो गोदो गोदाय दावबायनाय जायोमोन लोगोसेनो जोङो गोबां जायगायाव जोङो मैहुर खालामनो थाङो। मैहुर खालामनो थांनानै जों गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन बिफां आरि फिथाइ सामथायाइ जोङो मोनजाबोयोमोन गोदो गोदायनि समाव बेफोरबायदिसो जोङो दावबाय नाथाय गोदो गोदाय जोङो आदार नागिरनाय बा माबा खाजा नायगिरनाय आरो लोगोसेनो न' बां लुनो थाखाय ओ दावबायहैनाय बेफोरखौसो जों नुनो मोनोमोन। नाथाय जों आथिखालाव जुदि नायनो थाङोब्ला जोङो दिनै जोंहा सुबुं अनजिमा जेब्ला जोङो बेफोरबायदि दावबाय थाङोब्ला जोङो गावनि जिउ फोरखौ सामलायनाय बेफोरबायदिनो जों गोबां दिनै बुहुमाव ओरैबायदि दिनै जोंहा मोगा मोगि जाबाय जोंहा गोबां रोखोमै जोंहा नआव जोंफोरा समान आं जौगानो बा ओ मोगा मोगि ज जायो बेनिखायनो जोंहा गोबां समावनो जोङो जानाय माब्लाबा समाव जोङो मोनसे जायगायावनो थानानै जोङो न'खरावनो थानानै जोङो दिनै आइजो माहारिनि थाखाय ओ आइजो आइजो माहारि न'आव थानानै बेफोर खामानिखौ मावना औ ओंखाम गांनाय गोसोफोरा ओ जेबो माने नंगौ जोङो दिनै ससियेल मिडियाफोरनि गेजेरजों जों गोबां रोखोमनि जोङो ओ बाहायनाय नुनो मोनो नाथाय जोङो जेब्लानोखि जोंहा ससियेल मिडिया एकाउन्टआव जोंहा आइजो माहारिया ओ नखर फ्राव थानानै जों मालाबा समाव जोङो गोसोफ्रा ओ गुवार साननानै हो दावबायनाया मोनसे ओरैबायदि मोनसे गोनांथार बा जोङो आथिखालाव दै दै सेराव ओ ओ दावबायहैनाय जायोमोन ओ दावबाय बेफोरबायदिनो जों मोन आरो जों ओ जोङो गोदान जिउ लामा आरो लोगोसेनो जोङो जोङो दुखुफोर थानायफोरखौ जों जाहाथे दावबायनानै जोङो रंजानानै आथिखालाव माने जोङो दावबायनायाव जेराव जोङो गोदो गोदाय जानाय लोंनायाव बा जों बेखौ जाथारो नांथारै खालामो बेवहाय गोबां दैमा दैसाफोराव दुगैनानै फैयो हाजो
उम नंगौ नोंथां।
ओ दावबायनो थाङ जोङो लैथोनि बेफोरबायदिनो जों गोबां ओ दावबायनाय दा जोङो
जागोन नोंथां।